थां
औ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां थारैनो
अ नोंथांनिसिम कल हरनायनि जाहोना बेनोदि नोंथांजों आं माखासे बाथ्रा सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा रायलायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां थारैनो
औ-औ दा नोंथांजों
औ
दा ओ सिगांनि समाव जोंनि हान्थामेला रा हान्थामेला राहाया माबायदिमोन आरो दिनैनि समाव माबायदि थासारिसिम सफैखो ओ बेनि गेजेराव नोंथाङा बेनि सोमोन्दै माबायदि फारागथि दं नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां थारैनो
औ दे नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो।
औ दा ओ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो आं एसे फोरमायनोसै आरो नोंथां।
औ
दा जोंहा हान्था मेला होनना बुंबा माने जोंहा बयबो मिथिखागौ नङा होनबा नोंथां।
औ नंगौ
औ थिग बेबायदिनो जोंहा दानि आरो आगोलनि जि बेनि फारागथि होनबा जोंहा बेनो जि जोंहा आवगाय एबा गोदो जोंहा हान्था मेलानि एसेबां खाबु गैयामोन होनजायो नङा होमबानो
औ नंगौ नंगौ नोंथां
जोंहा बिब्दिनो जोंहा बारा गोजान जायगाबो जोंहा दावबायनो हायामोन जेरै जोङो खोब थांनायब्ला जोङो बा किल'मिटारल'सोल'सो गोजानल'सो थांनो हायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां।
आरो बेयावबो जोंहा ओ गोदो जोंहा फ्राय बांसिनखौनो जोङो थाबायनासो थांनाय नुयोमोन आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बेनि उनाव जोंहा गोदो ओ जि मोननैसो हान्था मेला ओंखारो जेरै जोंहा मोसौ गारि गराइ गारि बायदियानो नोंथां।
औ नंगौ
औ बेफोरजोंनो जोङो जि हाथथाय बाजारफोराव जि मैगं थाइगं जायखौ जों फानो नङा होमबा‌ नोंथां
औ नंगौ नोंथां।
बेखौ लांनो थाखाय माने बेफोर मोसौ गारि आरो गराइ गारिफोरखौ जोङो बाहायनायखौ नुनो एबा खोनानो मोन्दोंमोन आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नंगौ
नाथाय जोंहा दा आथिखाल मुगायाव जि बेखौ मा होनो जोंहा टेकनिकेलबो जुग होनजायो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ
जेराव जोंहा गोबां ओ गोरों गोरों सुबुं ओंखारबाय नङा होमबा जायाव गोबां गोबां बायदिसिनानि बायदिसिना हान्था मेलानि राहा बा नुनो जेरै जोंहा ओ गोजौ एबा बार जायखौ जोङो अख्रां दावबायनायबो बुङो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नंगौ नोंथां
जोङो माने बेजोंथ जों गोबां गोजान गोजान जायगा बेरनाय एबा थांनाय जेरै जोङो जोंनि हादरनिफ्राय गुबुन दाबसे हादरसिम एबा गुबुनाय मोनसे दा जायगासिमबो जोङो थांना हायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
आरो दंबावो जेरै ओ दै लामा दै लामायावबो जोंहा दों जेरै जोंहा जाहाज एबा जाहाज दङ नङा होमबा नोंथां औ बिदिनो जोंनि जे आथिखाल मुगायाव बेयाव जोंहा गोबां हान्था मेलानि राहाफोरजों जोंहा जेरै जोंहा फिसा फिसा जेरै ओ साखा खबब्रै टु हुइल्स जायखौ जोङो बाइक बुङो नङा होमबा नोंथां
औ औ
बेबायदिऩ आरो जोंहा साखा खबब्रै दंबावो जायखौबो जोङो हानिनो एबा जों हायावनो बाहायनाय जायो जायजोंबो जोङो गोजान गोजान जायगा थांनो हायो आरो ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां नोंगौ
आरो बिनि अनगा जोंहा मोनसे दंबावो जायखौ जोङो ओ इन्जिन एबा जोङो बेखौ बेबो एसे फुरानायानो नाथाय बेबो माने जोंनि आथिखाल मुगाजोंनो जों सरजाबफानांसिगोन मानो होनब्ला बेबो मोनसे हान्था मेलानि राहा जागोन जायखौ जों ट्रेन्ड बुङो नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
जायजोंबो जोङो खम समनि गेजेरावनो ओ मोनहैनो हायो आरोना नोंथां
उम नंगौ
दा फारागथिया बेनोदि दि आथिखालनि मुगानिसाय माने जि गोदो मुगा गोदो जि मुगामोन बिनिसाय माने आथिखाल मुगायाव सुबुं अनजिमा बांनायनि जाउनावबो जोंहा जि सुबुंनि जि गियान बेफोरबो माने गोबां बांदों आरो नोंथां
नंगौ नोंथां
जायनि जाहोनाव जोङो बायदिसिना हान्थि मेला जेरै दा आं दासो बुंलांनाय बायदि जोंहा ओ अख्रां अख्रां हान्था मेला दै हान्था मेला ओ रेल हान्थामेला बायदि गोबां ओंखारदों नङा होमबा नोंथां औ
नंगौ
जायफोर माने खम समय एबा गोबां एसेबां सम नाङालासिनो जोङो नांगौ जि जायगायाव एबा जि थावनाव जोङो थांनो नागिरदों बे साइ बे थावनिसि माने जोङो गोख्रैथि जों मोनहैनो हायो आरो नोंथां
औ नंगौ नों
बेखिनियानो आरो नोंथां अब्ला नोंथाङाबो बेफोरबायदिनो फंनैसो एबा मोननैसो बाथ्रा फोरमायहरनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां हागोन
औ
दा जोंहाथ' ओ हान्था मेलानि सोमोन्दै ओ जों दा जिबायदि थासारियाव नुदों गोदोनि हा थामेला आरो दानि हानथा मेला जोङो रुजुनानै नायोब्ला हा अख्रांनि फारागथिखौ जों नुनो मोनो आरो
औ नंगौ थारैनो
सिगांनि समावथ' जों हान्था मेला दावबायनोब्ला जोङो आइथिंजों बा मोसौ गारि बा जोङो मैसो गारि बेबायदिजोंसो हान्था मेला खालामनाय जायोमोन नंगौना नोंथां औ दा सिगांनिफ्राय दिनैसिम फैयै फैयै दिनै गोबां थाखोआव जोङो गोजौ फारसे दावगानो हाबाय
औ
दा जोङो जोंनि जा जायगायावनो दं बेखिनियावनो जों जोंनि हान्था मेलाखौ जोङो ओ बिजिरनानै नायोब्ला जों नुनो मोनगोन जे सिगांनि ख्रुय दिनैनि बे हान्था मेलाया ओ जोङो जौसेयाव जौखोन्दो गोजौ जौगायाखैब्लाबो जों गुजिदाइन बा गुजिगु जौखोन्दोखौ जोङो जौगाबोबाय आरो ना गोदोनि समाव जोङो दा नोंथाङानो बुंबाय गोबां खोथाखौ बुंबाय आंनि सिगाङाव दा जोङो नाय गोदोनि सि गोदोनि समावहाय जोङो आ बेफार फालांगि बा हाथाय बाजार जाहैनो थाखाय जों मा गोबां सम बाहायनो बा सम हगार हरनो गोनां जायो आरो जोङो ओ मोन से बाजार बा मोनसे हान्था मेला बा जों मोनसे फालांगि खालामनो थांनायाव नाथाय दिनैनि समाव मा जोङो ओ सानसेनिखौ जोङो सानसे सम लायोमोन गोदोनि समाव बबेबा मोनसे जायगायाव थांनोबा नाथाय जों दिनैनि समाव मा से घन्टा बा जों नै घन बेबायदियावनो गोजान लामाखौ जों आरामसे मोनहैनो हायो आरो जोंनि साखाथियाव थानायखौथ' जोङो से मिनिट नै मिनिटआवनो जों दा दिनैनि समाव मा जों मोनहैनो हासै दि आरो आरो जोंहा गोदो गोदोनि समावथ' जों फरायसालियाव सोलोंथाइ लानो थांनांगौ गोबां थाबायनानैबो मोसौ सौ गारिजों गोबां गोबाव सम लायोमोन आरो आरो जोंहा मा सम बाय बियो मोनहैनो हायामोन आरो जोंनि सोलोंथाइ लानाया नाथाय दिनै जोंहा मा जोंहाथ' बयबो मिथिखागौ सोलोंथाइ सोलोंथाइ लानो थाखाय जों फरायसालियाव थांनांगौ नङा होनब्ला फरायसालियाव जोंहा माखासे सम खानाय थायो नङा होनबा नोंथां दा बै सम खौ जोंहा थि समाव सहैनानैसो जों दिनै जोंनि सोलोंथाइखौ लानो हायो अब्ला जोंहा मा बेयावबो जोंहा हान दिनैनि बे हान्था मेलाया जोंखौ जोबोद हेफाजाब होदों नंगौ ना नोंथां
औ नोंगौ थारै
औ जोंहा दिनै जा बिगियाननि आदबजों जोंनि बिगियाननि खान्थिजों जाखिनि जोङो ओ आदब खायदा बाहायनानै जोङो दिनै हान्था मेला राहाखौ गोरलैनिफ्राय गोरलैसिन खालामगासिनो दं नङा होनबा
औ औ
जोंहा मा गोदोनि समावथ' जोङो दिनै मोनसे हादोरनिफ्राय गुबुन हादरसिम दावबायनांगौब्ला जोंहा मा जायोमोन गोदोनि समाव गोबां उसुबिदा जायोमोन नङा होनब्ला नाथाय दिनै जोंहा मा से घन्टा नै घन्टानि गेजेरावनो जों मा मोनसे जोंनि बा मोनसे हादोरनिफ्राय गुबुन मोनसे हादोरसिम जोङो गोरलै समावनो बा खम समावनो जोङो दावबायहैनो हायो
औ नंगौ
आरो जोंहा दिनै हान्था मेला राहाया ओरैबायदि हेफाजाब खालामदों नों थां जोंनि बे हादोरखौ ओ मोनसे इक'न'मिक डेभलपमेन्ट जायखौ बुङो जोंहा रांखान्थि रांखान्थियारि बिथिङावबो गोबां मुलाम्फा होदों माबायदि मुलाम्फा होदों होनोब्ला जोंहा दिनै मोनसे हादोरनिफ्राय गुबुन मोनसे मोनसे हादरजोंसो मोनसे फालांगि खालामनाय जायो नङा होनबा नोंथां जायखौ जोङो हायुङारि फालांगि होननानै बुङो दिनै जोंहा जोंनि हादरनिफ्राय गुबुन मोनसे हादरसिम माबा मोनसे फालांगि फालांगि खालामनोब्ला जोंहा बेजों थांलाय फैलाय राहाया गोरलै जानांगोन नङा होनबा नोंथां। औ दा जोंहा बेबायदिनो हान्थामेलानि ओ हान्थामेलानि जोहैसो जोङो मोनसे बेफार फालांगि खालामनाय बा जोंहा मोनसे ओ सरजाबलायनाय खान्थि जायखिजाया जोङो बा मोनसे टुरिम बायदियै जों बेरायनो थांनाय बा जोंनियाव बेरायनो फैनाय दिनै हान्था मेला राहाया गोरलै खालामना होनो जोंखौ नङा होमब्ला नोंथां। दिनै दा नोंथाङानो नोंथांनि जागानि ओमफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम दावबायलांनोब्ला जोंहा दिनै गारि मथर गारि मथरनि गेजेरजोंसो जोङो दिनै गुबुन मोनसे जायगायाव गोरलैयै सहैनो हायो। थि सम बायदियै सहैनाय नंगौना नोंथां दा ओ आरो नोंथाङा ओ दिनैनि हान्था मेला राहाखौ लानानै माबायदि गोग्गानाय मोनो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां थारैनो औ ओ दा आङो गोग्गानाय मोनो होनबा मा जोंनि जि भारत हादर नङा होनबा नोंथां औ जायखौ आगोलनि दिनाव माने गोदो जोंहा गुबुन हादोरफोरनिसाय जोंनि जि भारत एबा जोंनि जि हादर बे माने गोबां उनथाराव दंमोन आरो नोंथां। जायनि जाहोनाव जोङो माने बिसोरनि सिङावबो जोङो गोबां खामानि मावनायखौ जोङो नुनो मोनदों एबा खोनानोबो मोनदोंना औ दा बेनोदि जोंहा आथिखाल मुगायाव जि जोंनि जि गोबां गोरों एबा गियान गोनां सुबुंफोरनि जाउनाव जि जोंनि जि नोंथाङानो बुंनाय जि बिगियानारि आदब ना नोंथां बेफोर माने जौगानाय जानाव दा जोंहाथ' मिथिखागौना नोंथां जि जोंनि जि बुहुमनिनो सेथि बिब्दिनो जौगाथाय हादोर बुङोब्ला बेखौ जों मिथिखागौ नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
बेनि उनाव जोंहा दा आथिखाल मुगायाव दा जोंहा भारत हादरा नैथि जाना दं नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बेखौ जोङो आगोलनि एबा गोदोनि हिसाबै जोङो नायनो थाङोब्ला जोङो जोबोद गोग्गाथाव जानो हायो मानो होनब्ला जोङो गोदो जि जे बायसा जों थासारिमोन एबा जोंना जे हान्था मेलानि राहायानो एबा गैयानो होनजायोमोन नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नंगौ
नाथाय आथिखाल मुगायाव बियो माने गोबां जाबाय आरो जोंनि जि ओ जोंनि जि माव एबा गोदोनि सुबुंफोरा जि मावनानै दिहुनाय जि गोबां बायदिसिना
औ
आ मुवा बेसाद बायदिजोंबो जोङो बिदिनो गोबां दावगानो हायो आरो नोंथां। आरो जों जोंनि हादोरा जि नैथि थाखोखौ सहैनो हादों
औ नंगौ नोंथां।
ओ नोंथां हेल' नोंथां
औ हेल' नोंथां खोनादों
औ औ खोनदों ना
औ खोनादों नोंथां
औ बिदिनो नैथि थाखोआव सहैनो हानायनि थाखाय जोंनि जि गोग्गाथाव बाथ्राया बेनो जि जोङो आगोलनि बायदि जोङो बेबायदि जोङो रोङि एबा जाम्बा नंलिया नङा होमबा नोंथां औ जोंबो माने ओ बिदिनो गुबुनफोरबायदि जोंनावबो मोनसे बानायनो हानाय मोनसे आइडिया एबा जोंनावबो गुन फैबाय बेनो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो नंगौ जोंहाथ' दा सिगांनिफ्राय दिनैनि समा बा दिनैनि थासारिया जोबोद जौगाबोबाय नङा होनबा नोंथां आरो बेबायदिनो जोंहा ओ बेनिख्रुइ आरो गोजौसिन थाखोआव दावगाबावगोन बेबायदि थासारि फैबावगोन बेनिख्रुइ आरो साबसिन जाबावगोन होननानै जों मिजिं थियो नङा होमबा नोंथां जिहेथु ओ जोंनि जायगायाव जाखिनि जौगानांगौ बा जोंनि जोंनि जायगायावहाय जाबायदि डेभेलप जाबावनांगौ बियो आरो गोजौनिफ्राय गोजौसिम थाखोआव फैबावनांगौ आरो नङा होनब्ला
औ नंगौ थारैनो
दा आ